औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो दा फ्रि ना? हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
नोंथाङा दसे सम सम मोननो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन।
औ नोंथांजों आङो बेदिनो जोंनि फाथो आबाद मावनायनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ औ औ दे हागोन दे।
नोंथाङा ओरैनो फाथो आबादखौथ' मिथिखायो।
औ
नङा होमबा नोंथां औ फाथो आबादखौथ' जोङो जोंनि सरासनस्रा जिउखौ बेखौनो गोदोनिफ्रायनो मावबोनानै गोबां सुबुङानो जिउ खुंबोगासिनो दङ नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
फाथो आबादा होनोबा जोबोर जोंनि आसामनि जेनेबा गाहाय आबादानो मोनथाम बुंनो हायो नडा होनबा नोंथां? मोनथाम आसामाव जों नङा मोनथाम माइ फाथो आरो साहा आबाद होननाय जायो बेखौ जों सरासनस्रायै गोबां बिबांनि मावनाय जायो आरो नोंथां बिनि मादाव जों सोरबाया राजा एबा आबादनि सुबुङानो जेनेबा आबादखौ मावो।
औ
फाथो आबाद होनोब्ला नोंथांजों सरासनस्रा फाथो आबादखौ मावनो थाखाय फाथोखौ जों सिगां खुबैग्रो नङा होमबा नोंथां दैज्लांनि सिगां फोहैनाय जायोमोन दा नोंथां बेखौ आं एसे मोजां मोनथिला। बेफोर फाथो आबादखौ खोबैखांनायनि उनाव बिदिनो दानथामसो दानथाम दानब्रैसो लायोमोन नोंथां। फाथो आबादा जाबोनो थाखाय आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ फाथोखौ खुबैखांनायनि उनाव बेयो जाबोनो थाखाय दानब्रैसो सम लायो आरो। बेनि उनाव फाथोखौ लानानै जोङो फाथोआव मोनथामसो रोखोमनि जोङो मुलाम्फाखौ मोननाय जायो नोंथां। जेनेबा औ फाथोखौ जोङो बिलाइफोर जानाय जा जानो जानायनि थाखाय बाहायनो हाबाय नोंथांङा होमबा? फाथो मैगं जेनेबा बेनिफ्राय फाथोनिफ्राय जोङो बिनि उनाव बिनि दालाइ एबा देन्थाखौ जोङो फाथो सेना एबा सेरेथो होनो जेरै जों न' लुनाय बेरा दुनायाव बाहायनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय जों आरो मोनबावनाय फाथोनि दुरुं बेनिफ्रायनो जों फाथोनि दुरुंबो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ
बे जोंनि मुलाम्फा सरासनस्रा जोङो फाथो आबादखौ एसे गिसि जायगा एबा बालाबायदिवबो जानो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
उम फाथोआ थ' बुंनो थाङोब्ला बेयो जेनेबा मोनथाम मोनब्रै माबासो दङ नोंथां जा दङनो आथिखालाव जेनेबा सोरखारि नायबिजिरनायनि जाउनाव फाथोआ गोबां रोखोमनि जोलै ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो जोंबा फाथो आबादनि थाखाय दैमा दैसा सेरनि बालागोनां हाया जोबोद मोजां जायो नोंथां ना
नंगौ नंगौ
सरासनस्रा फाथौ आबादखौ जोङो फागुन सैथ्र' दानावनो हाले एवनानै मोजाङै हा खुआरुफोरखौ फोमोननानै हाथोनि बेगरखौ फोनाय एबा खुबैनाय जायो नोंथां ना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बिफाङा जेननो थांबा बिनि बिफाङा जेनेबा दस एबा स्नि सय सात सेन्टिमिटारसो जाब्लानो फाथोखौ निरायनानै गेसें खालाम नानै होनांगौनो नोंथां
औ
औ गोदो फाथो बेगरखौ जोङो आखाइजों सारनानै फोनांगौमोन जेनेबा आखाइजों खुबै खुबै बिदि सारनानै खुबैयोमोन नङा औ आथिखालाव जेनेबा दाथ' गोदान मुगा जाहैबाय बे गोदान मुगाजों गोबां मेसिन थेसिन ओंखारबाय नङा होनोमबा नोंथां बेफोरखौ जेनेबा बेगर फोग्रा हिसाबै फाथो खुग्रा हायाव लारि लारि बेगर फोनोबो हाबाय जेनेबा मेचिन गोबां ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बेफोरनि उनाव जेनेबा मेचिनजों मेसिनजों फैयोबा लारि लारि बेगर फैयोब्ला एसेल' बेगरा जेनेबा एसे खम बिबांनि थांनाय बादि जाहैसै नङाबा जों गोदो खुबैदलाबायोबा एसे बेगराबो नांगौ बिबांनि बारा थांनाय जानोसैमोन ओमफ्राय बिफाङाबो एसे जायगा जायगा समान सिस्टेमाव जानाय जायामोन आरो नङा होमबा नोंथां दा जोङो बेफोर खौ गुबुन आबादफोर बायदि लारि लारि लारि खुबैयोब्ला जोंना बेगराबो गोबां बिबांनि बासायगोन आरो बिफाङाबो नायनायाव साइसथ' आरो समायनाबो नुसिनगोन आरो लाइन लाइन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
उम जेनेबा फाथो आबाद गायोब्ला एसे थोजासे हासार आरो दै गोनां जायगा जानांगौ आरो नोंथा नङा होमबा
औ नंगौ
आरो हासारफोर जेनेबा रासायनारि हासार होयोब्ला गोबां मोजां बिबांनि जों फिथाइखौ मोननो हायो आरो जेनेबा माने जाफुंसारनायखौ मोननो हायो आरो माबासिम जेनेबा फालांगि फालांगि लेभेलसिम थाङोब्ला रासायनारि माखासे हासार होयोब्ला नङा होमबा जेनेबा जोङो माखासे मैगं थाइगं जेनेबा फाथो आबादफ्रावबो जेनेबा गोबां एम्फौ एनला सुयो जायो नङा होमबा नोंथां बे जेनेबा एम्फौ सुमु आरि जेनेबा रोखोमसे एम्फौफ्रा फाथो बिलाइफोरखौ जानानै गोबां खहा खालामो बेखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
एबा बेखौ जोङो होबथानो थाखाय थाखाय माखासे रासायनारि मुलि सारनानै होयोब्ला जेनेबा जों बेनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो नोंथां नङा होमबा नाथाय रासायनारि हासार आरो मुलि होनायनि समाव बेफोरखौ जों माखासे नेमखान्थिफोरखौ मोजाङै मिथि ना लानानैसो होनांगौ आरो नङाब्ला नोंथां बे जोंनि देहानि थाखायबो खथिया आरो बिफां लाइफांनि थाखायबो खथि जानाय जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां गोबांद्राय रासायनारि हासार आरि होबाबो जोंहा जोंनि जानायाव जानाय जायोब्ला जोंहा देहानि थाखायो खथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ-औ नंगौ नंगौ
बेनि थाखाय आरो नोंथां बेनिफ्राय दानथाम दानब्रै जाब्लानो फाथोखौ जों माबाबाय खानो मोनबाय नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय जोङो फाथोखौ खाखांजोबनानै बिनि बिफांनि गुदियाव दानस'नानै गोरान जायगायाव सानथाम सानब्रैसो ओरैनो जाबफिननानै दोननांगौ बिलाइफ्रा रानज्लाब रानलांजोबोब्ला फिस्रिनानै फिसा फिसा आथिखानानै जेनेबा जमा जमा खानानै दैयाव सोमनानै दोननांगौ नोंथां नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ मोजाङै मोनहोनानै ओमफफ्राय बेखौ बिगुरफोरखौ जिरख'नानै दैयाव मोजाङै साफायै सुनानै दान्दायाव सान्दुंआव फोराननानै लामनानै दोननांगौ आरो नोंथां होनबा। माबा दुं दुरुं बानायनायाव जाहैबाय आरो बे नोंथां होमबा फारथिनिफ्रायथ' जोङो फाथोनिफ्रायथ' जों दुरुंबो मोननो हायोना नोंथां।
औ-औ नंगौ
औ औ बे दुरुं फाबानै आरो गोरान फोरान खांनायनि उनाव मुथा मुथा खानानै जोङो फानहैनो हाबाय बेनिफ्राय जों न'आव नांगौब जों न'आव बाहायनो हाबाय बिदि जाबाय आरो नोंथांनि दुरुंखौ फाथोनि दिरुंखौ नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
बायदिसिना गोबां जायगायावनो बाहायनाय जायो जेनेबा जों जोंनि न'आव बाहायनाय जेनेबा दुरुं बायदिनि अनगायैबो बस्था आरि बानायनाय जलंगा बायदि मना आरि बानायलाय फाथो बेजे जेनायफोरनि खुन्दुंबो बानायनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
गुबुन हादरावथ' जेनेबा फाथोफोरखौ दैथायहरनो हायोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हायो औ फाथो बिलाइखौ जोङो ओंख्रिबो जानाय जायो आरो बे फाथोनिफ्रायनो जों नारजिबो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां फोराननानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ थारैनो नारजियाथ' जोंनि फाथोनिफ्रायनो बानायनाय जायो औ बे नारजिया जोंनि मोनसे मोजां मुलिबो आरो जों बे सम सम जाबाय थानांगौसो नङा होमबा नोंथां। जोंनि बिगुरनि बेराम जोंनि सिंनि माखासे गाज्रि बेराम जों जेनेबा बेफोर एसे दांगारो होननायजों गोदोनिफ्रायनो मिथियो नङा होमब्ला नोंथां
औ-औ
नारजिफोरखौ जायोब्ला औ बिनिफ्राय बिगुरखौ जिरखांनानै देन्थाखौ बिगुर जिरखांनानै जों फाथसिना बानायनाय जाबाय बेखौनो जों सेरेन सेरेना ना मा माबो बुङो नङा होमबा गुबुन गुबुन जायगायाव नामखौ गुबुन गुबुन होनो जोंनियाव सेरोथोबो होनो बेबायदि गुबुन जायगायाव सेरेना बबहायबा सोरनियावबा फथिसिनाबो होननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बेजों जोङो न'फोरनि बेरा जोबनाय जायो बिदि हाफोर लिरदेरनानै गोदो दिनावथ' बिदिजोंनो बांसिन मोननाय जामोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
उम-उम-उम बेनिफ्राय जों बन अर सुनायाव एसे बाहायनाय जायो बिराद। ब्ला ब्ला जोबथारो होनदो नङा होमबा नोंथां।
उम
उम-उम नोंथाङाबो फंनैसो मोन सुयो नामा नों फोरमायनो हागोन नामा नोंथां खाथि बै फाथो आबादनि सोमोन्दै फाथोनि
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो फाथो आबादखौ मावनोब्ला सिगांग्रो हाखौ मोजाङै एवनांगौ आरो बे हा खौ जोंङो सैत्र' दान बा बैसाग दान बे समावनो एवनांगौ एवनानै
उम-उम-उम
नांगौ फाथोखौ माने लारि लारि फोयोबा ओरैनो खोबैलाबायनानै फैयो बेयो जोंनि गावबा गावनि गोसो आरो।
औ-औ
औ बै समावनो फुनांगौ जायखिजाया ओमफ्राय दा दान थामसोनि उनाव जेनेबा दैज्लां समाव आरो बियो देरनानै देरहैयो बेखौ हानानै जोङो जेरै नों थाङा बुंलांनाय बायदि साननै सानथाम दोनथुमनांगौ बिलाइफ्रा सिरिनाय बायदि बा सोरबाया सिगाङावनो खायो बिलाइखौ नारजिनि थाखाय
औ-औ
बेखौ खानानै दोनो सोरबाया आरो आथिखालावथ' बांद्राय माने जोङो मुलाम्फा जानायखौसो बांद्राय फुनाय नुयो जेराव गोलाव बांद्राय जायो आरो गोजौ जायो माने बेफोरखौसो सो बांद्राय बै फाथौ जाय दोरों बानायो
औ
औ बेनि थाखायनो बां माने गोबां रोखोमनि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि गोबां रो रोखोमनि दङ होनना मोनथाम मोनब्रै मोनबा बिदि रोखोमनि दङ दा
औ
औ बेनि था खायनो आरो हाया बांद्राय मोजां नोंथाङा बुंनाय बायदि दैमा सेराव गिसि जायगा एसे जिब थानाय
औ-औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदि जायगायाव फोबा बांद्राय मोजां जायो आरो बिफाङा मोजां जायो उननि समाव नोंहा मुलाम्फाया माने बारा जायो आरो जेनेबा बे बिफाङा गोलाव जानाय हिसाबै नोङो बै फाथोखौ फाननो थाखाय मोजां जायो औ बिदिनो दा नोङो बै दैयाव सोमनानै जे फाथो बानायो गुबुन रायजोआव फानहरनो थाखाय
उम नंगौ नोंथां
थाखाय मोजां जायो बांसिन गोलाव जायोबा फाथोआ औ
होमबा नोंथां होन मोन माबायाव सावरायफिनसैदां नोंथाङा दा जोंहाबो समा जाबाय बेनो बेखौ जों उननि आयदायाव सावरायफिननोसै नोंथां ना सम मोनोब्ला औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सावरायनायनि थाखाय सम होनायनायनि थाखाय दागोन दे नोंथाङा
गोजोन्थों